ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय खौ नोंथांनो जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय जाबाय।
ओ नोंथाङा दा माबोरै दङ नोंथां खबरा?
औ नोंथां आंनि खबराथ' दा गाहामैनो दङ इसोरनि अननायाव।
अ। आंनाबो आनान गसाइ अबंलावरि बोराय बाथौनि अननायाव आंनि खबराबो मोजाङैनो दङ नोंथां। नोंथांजों माखासे गोनां बाथ्रा सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन नोंथां मानो हाया जानो अ बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथि एबा नोंसनि गियान ओ खौ आंनो फोरमायनो हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायनोसै नोंथां। आङो माखासे आबहावा गुबुंले जानायनि सि सायावसो नोंथांजों सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां। आ-आबहावा गुबुंले होनोमबाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि बुंनाय जादों जेरै बार गुबुंनाय दै गुबुंनाय बिफां लाइफां दाननायखौनो जोंहा आबहावा गुबुंनाय होनो नोंथां। बेनिनो आङो मोनसे बाहागोखौ नोंथांजों फोरमायनोसै। ओ जोंहा बेखौनो बुङो बिफां लाइफां दाननाय बेखौ होबथानाय आरो जोंनि बेनि गोनां सै आरो नोंथां बिफां लाइफांखौ जोंनो मानो नांगौ बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै नोंथां। बिफां लाइफाङा जाबाय जोंनि मोनसे नागार हायै बाहागो आरो जाय नोंथां बिफां लाइफां थाब्लासो जों जिब जुनार हारियाबो थांनानै थागोन आरो नोंथा ओ बे बुहुमाव जसेबांखि हां लाग्रा अक्सिजेन लाग्रा जिउ गोनां जिब जुनार दङ बेफोर गासैबो बिफां लाइफांनि सायावनो सोनारनानै थांनानै दंजोबो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा ओ माहोनो बिफाङा लाइफाङाबो जोंनि सायावनो सोनारनानै दङ। बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो आरो बिफां लाइफाङा जोंनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइड लायो नोंथां बेबायदिनो जोंहा सोलाय सोल' खालामनानै थांनानै दङ आरो नोंथां ओ जोंहा बेबायदिनो बिफां लाइफांनि गोनांथिया बुङोब्ला जोंहा हा बिफां लाइफांङा नांगौनि बारा कार्बनडाइ अक्साइड एबा कार्बन मन' अक्साइड खौ बोनानै लागासिनो दं आरो नोंथां बेबायदिनो मा कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय बिजानु गोनां बार बे बारखौनो बिफां लाइफाङा सोबनानै लानानै दङ आरो नोंथां आरो जोंहा मा जाहैबाय जोंनो बिफां लाइफाङा जोंनो मा होगासिनो फिथाइ होयो नोंथां फिथाइजों लोगोसे बिबार होयो बिबारजों लोगोसे माखासे मुलि हारिनि जोंनो होयो आरो नोंथां मुलिबो जगाय नानै बेबायदिनो जोंहा बिदिन्थि हिसाबै निमनि बिलाइ अरजुन बिफांनि बिगुर बेफोर जाबाय आं मुलि हारिनि बिफां जोंहा माब्लाबाफोर लोमजायोब्ला अ उ उदै सानाय जायोब्ला जोंहा अ अरजुन बिगुरखौ जायोब्ला जोंनि उदैया साफा जायो आरो नोंथां उदै सानाया थाब थाङो बेबायदिनो जोंहा माब्लाबा आ जोंनि मोदोमाव माननाय जायोब्ला निम बिलाइखौ रुनानै दुगैयोब्ला जोंनि देहाया मोजां जायो आरो नोंथां बेफोरनो जाबाय जोंनि जोंनो बिफां लाइफाङा होनाय मोनसे आबहावानि मोनसे बोर बेनि उनाव बिफां लाइफाङा सुबुं माहारिनो होनायजों लोगोसे बिफां-लाइफांङा जिब जुनारनोबो एबा दावमा दावसानोबो आदार जगायनानै होयो नोंथां आ बेबायदिनो दावमा दावसाया बिफां -लाइफांनिफ्राय मा मोनो होनबा आ बिफां लाइफांनिफ्राय ओ बिसोरो फिथाइ सामथाइ जानानै थांनानै दङ आरो नोंथां बेबायदिनो मा होनो बिफां लाइफांङाव माखासे एम्फौ एनलाबो थायो आरो नोंथां बे एम्फौ एनलाखौबो जानानै दाउमा दाउसाया जिउ खुंनानै दङ आरो नोंथां बेबायदिनो जिब जुनाराबो बिफां लाइफाङावनो सोनारनानै थांनानै दंखौनो बुंजागोन जेरै-बिदिन्थि हिसाबै मोख्रा मोख्राया बिफां सायाव थायो बोख्राम सायावनो ओ मा होनो बिफांनिनो बिसोरो फि फिथाय जानानै थांनानै दं आरो नोंथां बिदिन्थि हिसाबै मोख्राया थालिर जायो आफेल आंगुर बांसिनानो बियो फिथाइ जानानै थांनानै थाग्रा जुनार आरो नोंथा बेबायदिनो बिफां लाइफाङा सायाबो होयो गरमनि समाव आ मा होनो माखासे ओ बेबायदिनो मै आरो गांसो जाग्रा जुनारफ्राबो बिफां लाइफांनि गांसो जानानैनो थांनानै दङ बेबायदिनो बिफां लाइफां बायनाय जायगायावबो मालाबा मालाब बा न' लुनानै थांनानै थायो आरो बेबायदिनो सुबुं माहारियाबो बिफां लाइफां दाननानै बिफां लाइफांखौ गोनां खामानियाव बाहायो जेरै' बिफां लाइफांजों मा खालामो होनब्ला बिफां लाइफां दान फायनानै जोंहा ओंखाम संनो थाखाय बन बानायनानै लायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोंहा बिफां लाइफांजों मोनसे नागारायै सोमोन्दो दङ। जोंहा बिफां लाइफां दानफानानैनो बिफां लाइफांनि मददजोंनो जोंहा हाग्रा खुलि न' नानै लायो आरो नोंथां बिफां लाइफां गैयाब्लानो जोंनि जिउआबो गैया आरो नोंथां न' लुवखौनो बुंजागोन आरो। आ बेबायदिनो बिफां लाइफांजों जोंहा सियार थेबोल देक्स बायदि रोखोमनि बुस्तुफोर बानायनानै जों हो जिउखौ दैदेन लांगासिनो आरो नोंथां मानसि हारिया बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफाङा मा खालामो होनब्ला ओ अखा हानायाव मदद खालामो आरो नोंथां। बेबायदिनो गोबां बिबां ओ खरान जायोब्ला बिफां लाइफां थायाब्ला जोंहा अखा हाया जायो आरो नोंथां। बै अखाखौ बोथोरावनो बोथोर अखा हा हाहोनायखौ मा खालामो आ‌ बिफां लाइफाङासो जोंखौ जोंनो अखा होयो आरो नोंथां। आ आरो बेबायदिनो बिफां लाइफाङा मा खालामो होननानै बुङोब्ला बिफां लाइफाङा आ जोंनि गामि आरो टाउन सहरखौ आ समायना रमायना नुहैयो नोंथां। बेजों लोगोसे बिफां लाइफाङा आ साया सायख्लुम होयो आरो नोंथां। साया सायख्लुम होनायजों लोगोसे मा आ जोंनि थाग्रा जायगाखौ गुसु खालामो आरो नोंथां। आ‌ जोंखौ आरो बिफां लाइफां थायोब्लासो हा खुरख'नायाबो बन्द' जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला गोबां अखा जुब जुब हायोब्ला बिफां लाइफाङा बायनानै बिफां लाइफाङा ओ हाखौ ग्रोदाजों खुरख'नानै थाङो आरो नोंथां बिजिनोसै नोंथां आंनि बुंनाया बिदिब्ला नोंबो नोंथांनि रोंगौथिखौ आंनो एसे फोरमायना होदो?
औ नोंथां जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा बिफां लाइफांनि ओ गोनांथि आरो बेयो जोंनि जिउआव माबोरै ओ हेफाजाब होयो बेखौ फोरमायलांनायनि थाखाय दा आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों जोंहा बिफां लाइफांनि खोथा रायलायदों बाय नोंथां आंबो एसे हाग्रामानि सोमोन्दैनो रायलायनोसै ओ जोंहा बि टि सि ओनसोलाव थानाय बि टि आ गासै मोनबा जिल्ला दं नालाय आसाम हादरनि सिङाव थानाय बि टि सि ओनसोलाव थानाय ओ बे मोनबा जिल्लायाव जोंहा मोनबेैसे ओ माहारियारि हाग्रामा दं होनो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ साख्रि मोनथाम जाबाय दा ओ बि टि सि बा एरियायाव बि टि सि हालामाव जोंहा माहारियारि हाग्रामाया ओ बिनिनो जोंहा गोजामसिना जाहैबाय ओ। मानास माहारियारि हाग्रामा बिनि उनाव जोंहा ओ रायमना रायमना माहारिारि हाग्रामा आरो दाख्लैबावैसो जोंहा गोदानै गसंजानाय सिखोना जोहोलाव माहारि हाग्रामा दा आं नोंथांनो फारि फारि बेनि बागै फोरमायलांनोसै मानास मानास माहारे हाग्रामा बियो जोंहा दङ जाहैबाय बि टि सि ओनसोलनि ओ चिरां जिल्ला आरो बाक्सा मोननै मोननैबो नि गेजेराव दङ आरो बे मानास माहारि हाग्रामाया जोंहा भुटान भुट भुटान हादरसिमहालागै गोसारनानै दङ ओ बेखौ जोंहा मा होनदों होनोब्ला टाइगार रिजार्भ हिसाबै नाइनटिन ओ सेभेनटिथ्रि मायथाइयाव बेखौ गायसंनाय जादोंमोन भारत सरकारा ओ ओमफ्राय जोंहा आरो बिनि उनाव दङ। ओ जिगुजौ दाइनजिबा मायथाइयाव बेखौ जोङो गुबुन वर्ल इउनेस्क' वर्ल्ड हेरिटेज साइद हिसाबैबो गनायथि मोननाय जादोंमोन बे मानास माहारियारि हाग्रामाया आरो बिनि उनाव बेखौ जोंहा जिगुजौ दाइनजिगु मायथाइयाव बाय'स्पियार रिजार्भ हिसाबै गोनांथि मोननाय जादोंमोन। बिनि उनाव माहारियारि हाग्रामा महरै जोंहा जिगुजौ गुजि मायथाइाव जोङो बेखौ हाग्रामा हिसाबै मोननाय जादोंमोन। दाजोंहा बे ओ मानास माहारि हाग्रामायाव जोंहा बिफां लाइफांजों लोगोसे गोबां जिब जुनार दावसिन दावउलाफोरा दङ। ओ बेयाव मा रोखोमनि जिब जुनारफोर मोनो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ फिक पिकमि हक होननानै बे पिकमि हक बेखौ जोङो बांसिन मोननाय जायो। बेजों लोगोसे वाइल्ड वाटार बा पल' ओ दैनि ओ जेरै हाग्रानि दैनि जेरै मैसो ओरो बेजों लोगोसे गल्डेन सनाथि मोख्रा जायखौ गल्डेन नांगुर होननानै जायो बेखौबो जोङो। बे माहारि हाग्रामायाव मोननाय जायो। ओ बेजों लोगोसे आरो जोंहा गो गोबां रोखोमनि मै मैफोर मोननाय जायो मैदेराथ' दंखायो बे माहारि हाग्रामायाव बिनि थाखायनो बे मानास माहारि हाग्रामाया सनाथि मोख्रानि थाखाय जोंहा बे बि टि सि ओनसोलाव मुंदांखा आरो बिनि उनाव बुंनांगोन जोंहा ओ रायमना माहारि हाग्रामा ओ रायमना माहारिारि हाग्रामाया औ माब्ला ओ गनायथि मोननाय होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ बा जुननि ओ नैजिरोजा नैजिसे मायथाइयाव जोंहा ओ रायमना माहारि हाग्रामाखौ जोंहा माहारि हाग्रामा हिसाबै गनायथि मोननाय जादों। बे माहारिरि हाग्रामाया ओ रायमना माहारि हाग्रामाया ओ ब्रैजौ नैजिनै स्कुवेर किल'मिटार सो गोसारनानै दङ बियो बे रायमनान माहारियारि हाग्रामाया मानि थाखाय मुंदांखा होनोब्ला जोंहा सनाथि मोख्रा जायखौ जोङो गलडेन लांगुर होननानै बुंनाय जायो। जों बेखौ बर'आव सनाथि मोख्रा होननानै बुंनाय बेखौ जोङो बे ओ रायमना माहारियारि हाग्रामायाव गोबां मोननाय जायो आरोना बिनि थाखाय बेयो मुंदांखा बेजों लोगोसे गोबां रोखोमनि मै अमा दाउ ओ बायदि रोखोमनि जिब जुनार बेयाव जोंहा मोननाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा थामथियाव दङ' जाहैबाय सिखना जोहोलाव। ओ माहारि हाग्रामा बेखौ जों बावैसो जोङो माहारि हाग्रामा महरै गनायथि मोनदों। बे माहारि हाग्रामाखौ जोङो ओ नैजिरोजा नैजिबा मायथाइयावसो गनायथि मोननाय जादों। बे बियो अबेयाव अबे जिल्लायाव गोलैयो होमबा बियो क'क्रराझार आरो सिराङाव गोग्लैयो। ओ नाथाय रायमना माहारि हाग्रामा क'क्राझार जिल्लायाव गोलैयो। बि टि सि ओनसोलनि ओ सिखोना जोहोलाव माहारि